हेल'
औ खोनादोंना? खोनादों ना?
हेल'
औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ नोंथांजों आङो दान्दिसे सम रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सो सोमोन्दै रायज्लायनिसै। ओ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे ओ रायज्लायनोसै नोंथांजों। ओ दावबायनाय होनना बुङोब्लाद जोङो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नङा ओमबा? ओ बेनि गेजेरावनो माब्लाबा दावबाय फेरबायना?
औ दावबाय फेरबाय औ।
अ अ ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायफेरखो?
औ ओ नोंथां आं शिलं थांफेरबाय।
औ सिलं। नोंथाङा दावबायनो मा रोखोमै दावबायनो मोजा मोजां मोनो न'खरनि फेमिलिफोरजों ना नोंनि लोगो सोरजोंबा ओरैनो माबायदि? वबायनो मोजां मोनो नोंथाङा?
माने नोंथां आङो लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो सिलंआव फेमिलिजोंबो फेमिलिजोंबो मोजाङानो मोनो दावबायनो ओमफाय फेमिलिजों बारा थाङा थांनाय जाया माने ओमफ्राय लोगोफोरजों थांदोंमोन आङो शिलंआव।
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो ओ हो
ओ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा दावबायनाय समाव माजों थांनाय?
अ दावबायनाय समाव आं गारिजोंनो थांदों ना।
गारिजों
औ गारिजों थांदों लोगोफोरजों दावबायदों जमा औ ओ कलेजनि लोगो।
सिलंनि सिलंनि मा जायगायाव नोंथांमोना दावबाय हैैनाय?
अ ओ एलिभेनट पल्टाव।
इलेफेन फल‌आव अ सिलंनि इलिभेन फल‌आव आरो ना? इलेभेन फलस अ मोजां बे इलेभेन फलाव नोंथाङा मा मा नुबोनाय ओरै दावबायनि
दावबायनायाव बिदिनो गोजान गोजाननि मानसिफोर फैनाय दावबाय फैनाय लोगो मोनदों औ बिनिफ्राय आरो बै वाथारफल नुदों
अ
बिदि औ औ औ बिदिनो बायदि बायदि ओ बायदि बायदि हारिनि मानसिफोर लोगो मोनदों आरो दावबायनाय समाव
दावबायनाय समाव औ औ नोंथाङा बेनिफ्राय बे दावबायनाय बे दावबायनाय जायगायाव ओ ओरैनो हाजो जायगा नामा हाजो दैमा बेफोरबायदि नामा
औ बियो माने हाजो जो माने हाजोआनो बियो
अ अ अ
उम हाजोनिफ्राय गोलैनाय औ हाजोनिफ्राय गोगलैनाय दै आरो वाटारफलआ
अ अ नोंथाङा बेयाव बहाय दावबायनो थांनानै नोंथाङा मा मा होनो नोंथाङा बेयाव दावबायनो थांनानै ओ मा माखासे माबाफोर नोंथाङा गियान बा बिदिनो मिथिनाय माबाफोर गियानफोर आरजिनो हादोंमोन नोंथाङा बेवहाय थांनानै
अ बेयाव थां थांनानै आङो बिदिनो बिदिनो नुफेरि नुफेरि जागाना बेफोरो उम खनसे थां मोजां मोनदों बेबायदिनो बायदि बायदि सुबुंफोर लोगो मोननानै गोसो
औ ओ बेवहाय ओ बेवहाय मा होनो जिब जुनार बेफोरबायदि माबाफोर नुयो नामा बेवहाय
बेवहाय जिब जुनार जेबो नुवाखै
ओ बिनि जि जायगा बे जि दावबायनाय जायगा बेनि थासारिफ्रा माबायदि
थासारिया बिदिनो मोजाङानो अ मोजां ओम बिदिनो बायदि बायदि ओ ओ हारिनि सुबुंफोरनि दखानबो नुदों जोङो
अह बेवहाय गोजान गोजान सो जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो नङाहमबा
औ फैयो फैयो
अ औ अ जोबोद मोजां बेनिफ्राय ओ नोंथाङा बेनि अनगायै आरो बेलेग माबाफोर जायगायाव दावबायफेरबाय नामा
थ बेनि अनगायै आङो सरलपारा थांफेरदों कक्राझार औ औ कलेजनि लोगोजों बेबो
अ अ अ कक्राझार कक्राझार झार नि जायगायाव दं आरो बेना क- कक्राझाराव दं आरो बे ना सरल अ सरलपारा अ मोजां ओमफ्राय बे सरलपारा बे जायगाया माबादि ओरैनो मा बेयाव मा नुनो मोनो
बेयाव बिदिनो हाजोबो नुनो मोनदों दंफां लाइफां बिदिनो ओ दैमा दैमा दङ
दैमा दङ औ बेवहाय ओरैनो ओ नो दावबायनाय जायगाया लावखार ओंखाम जानाय जायगा ना माबा बेरायनाय जायगा दं
औल औ इदिनो बिदिनो लावखार ओंखाम जानायबो जायगा दङ
अ पिकनिक आरो ना पिकनिक स्पट औ बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनायारिफोरा
औ गुबुन गुबुन जायगानि दावबायनो फैयो नोंथां औ गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोर फैयो बिदिनो ओ पिकनिक जाफैयो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै
ओ ओ बेवहाय दैमा दङ होनना बुंदों दङो ना दैमा
दैमा दङ दैमा दं
अ बे सरलपारा जायगाया ओ नुनायाव ओरै नो ओ माबाय हाजो दं नामा बेवहाय?
हाजो दङ माने गोजाननिफाय नुहुरो आरो हाजोखौ खाथिद्रायाव नुनो मोना। गोजाननिफाय औ रोमै रोमै नु नुदों आरो बि दिनो दंफां लाइफां ओम दंफां लाइफां दङ। आरो जायगाया जोबोद मोजाङानो।
अ जोबोद मोजां औ बेनि फ्राय नोंथांनि ओनसोलफोराव माबाफोर दावबाय थावना जागा माबाफोर ओरैनो ओ दङना नामा खाथि खाला?
औ खाथि खाला जोंनाव सुकि दङ।
सकि अ।
कि हाजो।
सुकि हाजो अ सुकि हाजो औ सुकि हाजो खौ ओ जोबोद ओ खोनादों ओ मोनसे
औ औ मुंदांखा जायगा औ औ मुंदांखा जायगाया
बे सकि हाजोआ माबेयाव दङ बेयो मा जायगायाव दङ बियो? सकि हाजोआ।
सुकि हाजोआ
औ।
बियो मा होनो भुटान भुटान खाथियानो बियो।
भुटान खाथि ओ भुटान खाथि ओरैजा बाक सा बाक्सा नांजाबनाय न।
बाक्सा नांजाबनाय औ उम।
सुकि हाजोआव थांफेरबायना? अ अ।
अ जायगायाथ बिराद मोजां नों थां बिदिनो हाजो दङ बेयावबो दैमा दङ दलं दङ।
औ।
बेयावबो गुबुन गुबुन बायदि बायदि सुबुंफोर दावबायनो फैयो गोजान गोजाननि।
औ औ औ औ।
फायफेरबायना बि जायगायाव?
ओ सुखि हाजोआव बे सुखि हाजोआवथ' आंबो खनसे थांफेरबाय थांनाया। ओं जोबोर समायना जागाया नुथायफोरा जोबोद समायना दैमा-दैसा, हाजो हाजो-हालाना बिफा बिफां-लाइफां माखासे सोम खोर मिथिंगाजों बुंफ'नाय मोनसे समायना जायगा बेयो ओ गोबां ओ दाब दाब जायगानिफ्राय बा गुबुन-गुबुन रायजोनिफ्राय बेयो बेवहाय दावबायनो फैयो माखासे फरायसाफोरबो दावबायनो फैयो बेवहाय बेयो जोंनि ओ सानजा भारताव थानाय मोनसे ओ बड'लेण्ड हालामनि मोनसे मुंदांखा जायगा बेयो सु खि हाजोआ बेवहाय गोबां औ गोबां ओ सुबुंफोरा बेयाव दावबायनो फैयो आरो जागा नायनो फैयो बेयो जोंनि भुटान हाजोजों नांजाबनाय ओ‌ जोंनि भुटान रायजो बेजोंनो ओ नांजाबनाय आरो बे मोनसे ओ जायगा थावनि जोबोर मोजां जायगाया बे-बेवहाय जोङो सासे ओ जोङो जुनारबो नुनो मोनो बेवहाय जेरैहाय मैदेर नुनो मोनो दावरायफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो हाग्रानि मो सा दं आरो बेयाव बेखौ जोङो खोब खम नुयो थावब्लाबो दं आरो बेवहाय जोङो बांद्राय नुनो मोननाय जाया होमब्लासो जों ओ सम सम लानानै बेफोर जुनारफोरखौ नुनाय जायो आरो बे बे ओरैजा जोंनि मानास मानास हायुङारि हाग्रा बेजों ओरै नांजाबनाय मोनसे जायगा ओरैजा ओमफ्राय जोबोर मोजां आरो बे जायगाया बेनिफ्राय दावबायनि सोमोन्दै नों नोंथां माबाफोर ओ मिथिनो लुबैबावो लुबैयो नामा?
अ बिदिनो दावबायनाय दावबायनाय समाव बेबायदिनो सुबुंफोरा दि गोजान गोजान दाउ बायो। दावबायनो थाङोना दावबायनो थाङोबा बेयाव माखासे माखासे होन इदिनो बायदिसिना नुथाय नुलाङो।
नाथाय औ औ।
औ नुथाय। बेफोरबायदिखौ नुनानै बोरै मोनोबा?
औ जों दावबायनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनखायो नङा होमबा जों गावनि ओ जोङो लोगोजोंनो होन पराइन फेमेलि न'खरनि सोद्रोमा जोङो बिदि दावबायनानै ओ जोबोर मोजां मोनो आरो जों बे दाव बायनायनिफ्राय जोङो माखासे गियान सोरजिनो हायो। जेरै जों नुनो मोनिखि जों नुनो हायो बेनिफ्राय जों माखासे गियान फोर सोरजिनाय जेनेबा सासे जायगाफ्राव ओरैबायदि जोंनि जायगाजों आरो गुबुननि जायगाजों जोङो गोरोब ओ गोरोबनाया एसे आलादा आलदा रोखोमनि बा बै जाय जायगायाव जों गाव गाव एयाव बायसे जायगाफोरा ओरैबायदि जोबोद ओ साफा ओ ओ जोबोद साफा माने जेबो मैला मै था गैया आरो माखासे जोङो सुबुंफोरनि आखुफोरखौ जोङो मिथिनो हायो सोर बिसोरो माबायदि थाङोबा बिसोरो माबाय दि जायो। बिसोरनि ओ ओ जिउ खांनाय राहाफोरा माबायदि जों बेफोरनि सोमोन्दै एसे मिथिनो हायो आरो, आरो औ जोङो मा बिसोरनि फालांगिया मा बायदि माबायदि फालांगि खालामो बिसोरो। जोङो बेफोरखौ माखासे जोङो बेफोर आयदाफोरखौ जोङो दावबायनि दावबायनायनि गेज जेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो। बेनिखायनो जोङो दावबायनांगौ सम सम दावबायनांगौ जोङो। दावबायनाया मोन से जोंनि ओ जिउनि ओ मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ थादेरसा आरो बेयो मोनसे थादेरसा ओ जों जोंखा बियो मोनसे जायगानिफ्राय मा सोरजिनो हायो आरो जोङो दावबायोब्लासो जोङो जोंनि जि ओ मा होनगोन बेखौ जोंनि जि एक्सपिरियेन्स ओ जोंनि जे आयदा बेयो ओ दावगानो हायो आरो जोङो अब्लासो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो दावबायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो माखास एह जायगाफोर दङ जोंहा जोङो बा माखासे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायो। जायफ्रा रांखान्थ नि एसे ओ माखासे जायफोरा रांखान्थि दङ बिसोरहा गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो दावबायहैनो थाङो। बे गुबुन गुबुन हादोर फोराव जोङो माखासे ओ जों नुनो मोनो जों ओ जेरैहाय जोङो ओ लैथो लैथोफोराव जों दावबायनो हायो। लैथोआव जोङो जाहाजफोर जोङो थांनानै दावबायनो हायो। जोंहा दावबायनायनि लामाया ओ जोबनो थाङा माखासे गोबां रोखोमनि दङ जोंहा। हा लामाजों दावबायनो हायो जोङो। अख्रां लामाजों दावबायनो हायो ना दै लामाजों दावबायनो हायो। उ बेफोरो दावबायनाया जोंनि मोनफा मोनफा ओ आयदा आरो जोंनि जि नि बेनिखायनो जोङो दावबायनांगौ आरो बा
औ औ
जोंनि मोनसे जिउनि गोनांथार थादेरसा आरो आ बिदि अब्ला नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद जोबोद ओ गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोङो रायज्लायनायखौ बे ला जानसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला औ गोजोन्थों